औ
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ
नै नोंथां ओरैनो जिरायनासो दंबाय थायो।
ओम बिदिब्ला जोङो ओ मोनसे आयदानि सायाव ओ रायज्लायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दाथ' ओरैनोसो दंथ'यो नालाय मा आयदा सायाव सावरायनोबा नागिरदों
ओम बे आयदाया जाहैबाय जोंहा औवा आरो दंफांजों बानायनाय आगजुफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायदोनि।
औ जायो सावरायजायो नोंथां।
अ बर' ओ फोराथ' जोङो मिथिंगानि सायाव सोनानानै जिउ खुंग्रा मोनसे हारि नङा होमबा
नंगौ नंगौ
बे हिसाबै जोङो जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौहाय जोङो औवा बा दंफांनिफ्रायायनो जोङो सोरजिनानै लायो जोङो
औ
गिबियावहाय जोङो ओ बांसिनहाय जोङो औवानि ओ मुवा बेसादफोरखौनो जोङो जोंनि जिउ खुंनायाव जोङो बाहायो। जेरैबायदि जोङो आबाद मावनायनि ओ बेलायाव जों बुंनो नांगोन जोङो हुखेन हुखेनखौहाय जोङो माइ मारा होनाय समाव जोङो ओ माइखौ जोङो खायनो थाखाय नांगौ जायो नङा होनबा नोंथां औ। बेबायदिनो ओ आबाद मावनायावनो जोंहा नांबावगौ जायो ओ बावखा। बावखाखौबो जोङो माइदांग्रि ओ रोगानायावहाय जोङो ओ बाहायनाय जायो। ओ बेबायदिनो ओ दंबावो जोंहा मै। मैखौबो जोङो ओ औवाजोंनो बानायनानै लानाय जायो। आरो बेबायदिनो जोंहा ओ बर'फोराथ' ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जि दाय जि दाग्रा नङा होमबा। बर' आइजोफोरा बे जि दानायावबो जोङो माखासे ओ मुवा बेसादफोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो ओ बानायनानै लायो जेरैबायदि ओ गोरखि गनसि बिदिनो बालेब बायदि बायदि दङ' बेफोरखौबो जोङो औवानि फ्रायनो बानायनानै लायो। बेबायदिनो जोंहा ओ जोंनि ओ रंजानाय बाजानायाव जोंहा बाहायग्रा दामजु जेरैबायदि सिफुं बेफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो जोङो औवा थेरिब खौहाय जोङो सिफुं बानायनायाव जोङो ओ बाहायनाय जायो। ओ थिग बेबायदिनो जोङो ओ न'खरावहाय जोङो जिरायनो थाखाय जोङो औवाजोंहाय मुरा बा सियारफोरखौबो जोङो औवाजों ओ बानायनायखौ जों नुनो मोनोमोन गोदो गोदायहाय। आरो लोगोसे जोङो जोंनि मैहुर खालामनाय बा नाहा मैहा थांनायावबो गोनांथि जानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौहाय जोङो औवानिफ्राय बानायनानै लानाय जायो जेरैबायदि जोंहा जेखाइ जायखौ जोङो ना गुरनायाव बाहायनाय जायो। आरोबाव जोंहा खबाय खबायखौ जोङो ओ ना लानो थाखाय जोङो बाहायनाय जायो। बेबायदिनो जोंहा ना सानो थाखाय जोंनो सेनखौ ओ औवानिफ्राय बानायनाय जायो आरो बेवहाय जोंहा फल' बे फल'खौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लानाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ।
औ बे ओ माने जोंनि जिउ खुंनायाव गोनां जानाय गासैबो मुवा बेसादफोरखौनो माने जोङो औवानि फ्राय बांसिन बानायनानै लानाय लानाय होननानै बुंनो हायो आरोबाव जोङो ओ मा होनना बुंङो। संग्राय आरो ओ सान्द्रि बायदिफोरखौबो जोङो औवा जोंनो बानायनाय जायो संग्रायखौ जोङो माइ जावनायाव जोंङो। बाहायनाय जायो। बा माइरं जावनायफ्राव जोङो बाहायनाय जायो बेबायदिनो सान्द्रिखौबो जोंङो - ओ माइरं सालिनाय बायदि मुवा बेसादफोर सालिनाय फोराव जोङो सानद्रिखौ बाहायनाय जायो। बेबायदिनो जोङो ओ माइ जुजाय बा मारा होनाय समाव जोङो माइखौ सालिनो थाखाय जोङो ओ सानद्रेंगा होननानैबो जोङो जायखौ बुङो बेखौबो जोङो औवानिफ्राय बानायना लानाय मुवा बेसाद बेखौबो जोङो ओ बाहायनाय जायो। थिग बेबायदिनो जोङो ओ औवाजोंहाय गोबां ओ गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोर जोङो बानायबावो आरो बे औवाफोरखौहाय जोङो न' लुनाय ओ बायदिसिना खामानिफोरावबो जोंङो बाहायनाय नुनो मोनो बा लुनायफोराव जोंङो खुन्था गायनायनिफ्राय लानानै मान्दालि होनाय। गासै बिथिङाव जोङो औवानि सायावनो सोनारलाय होननानै बुंनो हायो जेरै - ओ थेंगलनिफ्राय थेंगलखौबो जोंङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो। आरोबाव जोङो दंफांनि ओ माखासे मुवा बेसादफोरजों दंफांनिफ्राय बानायना लायो, बे दंफांनि बानायनाय मुवा बेसादफोरखौ ओ नोंथाङा एसे फोरमाननानै होदो
औ औ बिदिब्ला नोंथांनो आं एसे जि जोंहा बर'फ्रा आगजुफोर बानायनाय बेफोरनि सायाव जोंहा दंफांजों बानायनाय आगजु बेफोरनि बेनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनानै होनानोसै होमबा
औ
बर'फ्रा जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो गाव गावबा गावनि नांगौ जानाय समाव जि नांगौ जानाय बैफोरखौ जोंहा आखाइजों बा माखासे गावसनि गोनांथि बायदियै जिबायदि आदब खायदाजों बानाय नानै लाबोदों बैफोर जोंहा आगजुफोरखौ खौ गावसिोरनि खामानियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोंहा दंफांजों बानायनाय आगजु होनोब्ला जोंहा गोबां मोननो हायो जेरै नांगोल खौ मोनो नांगोलनि अनगायै जोंहा जुंगालखौबो बानायो नाथाय खायसे खायसे औवाजोंबो बानायो आरोना बिदिनो बेनिफ्राय आरो जोंहा मोननो हाबावो गोबां बायदिसिना माने आरांगा मासि बायदिसिनाफोर बानायनायखौ जों दंफांजों मोननो हायो। बेनि अनगायैबो जोंहा उन्दग्रा एम बायदिसिना बिदिनो गोबांखौ मोननो हायो आरोना जोंहा बैफोरो जाबाय बर' माने नांगोल जुंगालफोरा जाबाय जोंहा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो आबौ आबैमोननि सम - समनिफ्रायनो जोंहा दोरोङारि बानायनानै लाबोनानै गावसिनि खामानियाव बाहायनाय बेफोरो जाबाय जोंहा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो बाहायबोनाय मोनसे आगजु होननानै जों बुंनो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ
बेनिफ्राय जों नांगोलखौ माबोरै बानायो होनोब्लाथ' नोंथाङाबो एसे मिथिखायो जानांगौ? थेवब्लाबो आं नोंथांनि एसे एनै फोरमायनानै होनोसै आरो ना
औ
जोंहा नांगोलखौ गिबियाव बानायो होनोब्ला जोंहा बिदिनो एसे एनै गोरा बांद्राय गोरा दंफांखौबो जोंहा दाननो एसे खस्थ' जायो नालाय बेखायनो
औ
बारा गोराद्रायखौबो दाननाय जाया एसे माने दाननानै जोंहा सैसलिबनो हानाय बा माखासे नांगोलनि महर होनो हानाय जि बेफोरखौ दाननाय जायो। नाथाय खायसे खायसे दंफां गेदाखौनो दाननाय जाखायो आरो ना नांगोल महरनि माने गेटआ जाखानाय दंफांफोरखौ दाननाय जायो मानो होनोब्ला जोंहा जा दंफांखौ दानोब्ला एसे
लसबो जायो नालाय बेखायनो गेटआ जाखानाय जि दंफां बेखौ दाननानै जोंहा बेखौ नांगोल बानायनाय जायो बेफोरबायदिनो गोबां दंफांखौ दाननाय नुयो आरोना जों जेरै गाम्बारि बायदिसिना दंफांफोरखौ दाननाय नुयो आरोना नांगोलखौ
औ
बेनि जोंहा बे दंफांखौ दाननानै जेब्ला नांगोल नांगोलनि महर होनो हायो अब्ला जोंहा बेखौ फाल सोनो थाखाय जोंहा बेयाव एसे बररख'नांगौ जायो आरो ना।
औ
उफालखौ जोंहा दोनो थाखाय हुरख'नायनि गेजेरजों जेब्ला बे खुरख'नाया जायो अब्ला जोंहा हााइनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जि लहा बेफोरखौ जोंहा बेयाव दोसथाबनानै होयो आरोना जाय नाखि जोंहा हालौनायाव हाखौ एवखुनो हायो बा बौ होनानै एरखांनो हायो बैखौ जोङो दोनाय बेनि अनगायैबो जोंहा नांगोलाव दोनो थाखाय जोंहा बिदिनो नांगोलनि मुथि बायदिसिना नांगौ जायो आरो ना।
औ
बिनिफ्राय बिदिनो नांगोलला जोंहा थांलायबाय बिनिफ्राय जोंहा आरो गोबां बानाय बावनायखौ नुयो दंफांजों जेरै जोंहा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो बरफ्रा जि जोंहा आथिखालावथ' गोबां बायदिसिना जि थोरसि लथा दोंग्रा आलमारि बायदिसिनाखौ जों माने माबानिफ्राय मोननो हायो। हायो नाथाय लहा बायदिसिना लभारफोरनिफ्राय मोननो हायो नाथाय गोदोनि समाव जोंहा बर' माहारिफ्रा माने दंफांजोंनो बानायनानै लायोमोन होननाय खोनायो आरो ना। जि जोंहा सि लथा दोनग्रा बा बायदिसिना दोनग्रा जि-जोम लोंग्रा बेफोरखौ जोंहा दंफांजोंनो बानायनानै लाजोबोमोन होननाय बायदि खोनायो आरोना नाथाय बेनिफ्राय आरो जों बुंनो हाबावो जे जोंहा दंफांजों बानायनाय आगजु बेफोरो जोंहा जेरै जिरायग्रा एम माने उन्दु बे एम बेफोरखौ जों बुंनो हायो बेफोरखौ माने गोदो गोदायनि समावथ' जोंहा एसेबां बायनानै बा जोंहा बिदिनो मोजां मोजां हाथाय बाजाराव फाननाय बेफोरखौ जोंहा एसेबां बायनो हानाय गोहोबो गैयामोन नालाय मानो होनो बै समाव जोंहा बर' माहारिफ्रा एसेबां दावगाखांनायबो नङामोन नालाय
औ
नाथाय आथिखालाव जोंहा बर'फ्राबो लासै लासै जि दावबायाबोनायनि उनाव जोंहा बैफोर जि दोरोङारिया आगजुफोर बाहायनाय बैफोरखौ जोंहा गारबोनायखौ जोंनि लासै लासै माने एसे गोमाबोनो हमनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना मानो होनोब्ला जोंहा बैफोरबायदि गोदोनि समजों खारफाबाय थायोब्ला जोंहा आथिखालनि मुगाजों गोरोबनोबो एसे गोब्राब जागोन। नामा बिदि साननायनि गेजेरजों जोंहा माखासे जोंनि गोदोनिफ्राय मावबोनाय जि दोरोङारि आगजु बा बाहायबोनाय जि दोरोङारि आगजु बैफोरखौ जोंहा लासै लासै गारबोनो हमदों आरो ना। मानो होनोब्ला जोंहा बेफोरखौ आथिखालावबो बाहायबाय थायोब्ला जों जोंहा जि गोबां उनफारसे जानानै थालांगोन नाथाय माखासे गुबुन माहारिफ्रा जोंहा जौगालांगोन नालाय बेनिफ्राय जोंहाबो बैफोरजों माखासे माहारिफोरजों खारफानांगौनि गोनांथि जानायनिफ्राय जोंहाबो माखासे जोंनि दोरोङारि बाहायनाय आगजुुबैफोरखौ जों गारबोनायखौ जों गोमाबोनो हमनायखौ जों एसे एनै नुनो मोन्दों आरो ना।
अ
गोदोनि समाव आरो जोंहा बेफोरबायदिनो उाल बायदिसिनाफोर बानायबावोमोन नाथाय बैफोर बेफोर आगजुफ्राबो जोंहा गोबां माने गोदोनि समाव बयनिबो न'खर न'खर थायोमोन होननानै जों बुंनो हायोमोन आरोना।
औ नंगौ
नाथाय आथि आथिखालाव जोंहा बैफोरबायदि आगजुखौ जों रावनिबो न'खरावनो बांसिन नुनो मोननाय जाला
औ
मानो होनबा वाल्ड गाहेना जाखो बर'नि मोनसे नेट सेन्थारमोन गोदोनि समाव नाथाय आथिखाल आथिखालाव जोंहा बैफोर माने बायदिसिना सौनो थाखाय जेबो वाल्ड वाल्डफ्रानो गैलिया मानो होनबा आथिखालाव जोंहा मेसिन मेचनफ्राव सौनायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना बेफोरो जों गोमालांनायखौ नुनो मोनसै आरो ना
समनि ओ सोलायनाय होननानै बुंनो हायो बेफोरखौ। जेरैहाय जोङो गोदो गोदायहाय दंफांनि आगजु महरै जोङो बांसिन बाहायोमोन होनोब्ला जोङो खामफ्लायनि खोथाखौबो जों बुंनो हायो गोदो गोदायहायाव जोङो जेनेबा जिरायनो थाखाय दानि बायदि सियार टेबोल गैयामोन बेनिखायनो जोङो ओ आलासि दुमसि फैयोब्ला बा न'खराव जोङो जिरायना थानो थाखाय थाखाय जोङो खामफ्लायखौ खोब गोनांथि होनाय नुनो मोनोमोन बेजों लोगोसे जोङो गोदो गोदायहाय गाम्बारि खामफ्लाय दाननायनिबो जोङो ओ खोथाखौ जों मिथिनो मोनो जाय गाम्बारि खाम्फलाइखौ जोङो हाबानि समाव जोङो बाहायनाय जायोमोन ओ हिनजाव गोदान ब आगोरानखौ जों आथिं सुनाय समावाय जोङो बे गाम्बारि फिफांखौ बाहायनाय जायोमोन लोगोसे जोङो ओ हाबायाव फैफानाय बा हिन्जाव गोदानखौ दोनबोनाय बेफोरखौबो जोङो बे खामफ्लायनि गेजेरजों जों गाखो होनानै आ बेयाव गाखोनानै जोङो बारहोनायखौ नुनो मोनोमोन जोंहा बेयाव फोथायनाय दंमोनदि गामबारि फामफ्लायाव गाज्रि मानसिफोरा माने गाखोनो हायामोन होननानै जोङो फोथायनाय दंमोन आरो
औ
बेबायदिनो आरो जोंहाथ' नोंथाङा गोबां ओ मुवा बेसादनि मुंखौ मुं गलाब खाबाय बेनि अनगायैबो जोङो दंफां लाइफां बिफांनि आगजुफोरखौथ' जोङो न' लुनाय खामानिफोरावबो बाहायनो हायो नङा होमबा नोंथां ओरैबायदि खोरखि ओ दर्जा खोरखि बाहायनाय ओ बिदिनो खेबसि बाथाम होनाय बेफोरावबो जोङो दंफां नङाब्लानो जाया बेखायनो जोङो जोंनि गोनां जानाय मुवाफोरखौ जोङो औव आरो दंफांनिफ्राय बुथुमनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
औ बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबाय एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां दे समावबो जानानै फैबाय नालाय दे गोजोनथों नोंथां